नोंथाङा खोनादोंना भुम भुम औ अब्ला नों औ औ फ्रियानो नोंथां
अ अब्ला गोजोनबेला ओ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासि
औ नोंथां औ नोंथां
अब्ला नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आं फंनैसो रायज्लाय जागोन ना होमबा नोंथां
औ रायलायजागोन नोंथां
अ' दे बिदिब्ला जोङो ओ जोङो जि ओ जानाय आसार बनायो बानायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जों बैनि सोमोन्दै सानैजों फंनैसो रायज्लायदोंनि
औ रायलाय जागोन नोंथां दे
अ ओ आसार होनना बुङोबा जोङो जायखौ जोङो ओ आदार जानाय ओंखामजों जोङो ओ ओंखामजों लोगोसे जाफायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
बैखौ जोङो ओइ गोबां रोखोमनि बानायो ओ यै सोरबा गोदै बानायो सो सोरबा गोबाब बानायो सोबा खैनिबो बानायो गुबुन गुबुन टाइपनि दा बानायनाय ओ सोर सोरबाहा थाइजौनि बानायो सोरबा नारेंनि बानायो सोरबा आमलाय माने आसार होनना बुंबा गासिखौबो बानायनो हायो जोङो। नङा होमबा औ दा बैफोर खौ ओय माबायदि बानायो बा माबायदि बाहायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला दे नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
जोंना आसार होनोब्लाथ' नोंथाङा दानि होनलांनाय बायदिनो गोबां आसारफोर दङ' नङा होमबा। ओ बिनि आसारानो आं मोनस बे आसारखौहाय बुंनो सान्दों आरो। जेरै ओ बैग्रि आसार। बैग्रि आसार खौ जोङो गिबियावनो बैग्रिखौहाय खन्नानैहाय ओ लाबोनानै फोरान्ना दोननाय जायो आरो। ओमफा बे फोरान्ना दोन्नाय बैग्रिखौ जोङो जेनेबा ओ ओ बयामफोरावहाय सोनानै ओ बियावहाय गुर गुरफोर होननानैहाय बेखौ जोङो ओ मारिथेना दोन्नांगौ आरो मोजाङैहाय गुरजों लगायनानै। बै बायदिनो जोङो। औ बिबायदिनो जोङो बेखौ गोबाव सम जायोब्ला ओ आसार महर मोन्नो हायो आरोना नोंथां।
औ।
ओ औ ओमफाय बेबायदिनो जोङो आरो गोबां आसारफोर दंबावो जेरै ओ मेवाइ आसार थाइजौ आसार इदिनो गोबां आसारफोर दङ' जेरै मेवाइ आसार होनोब्लाथ' जेनेबा जोङो मेवाइखौ आसार बानायनो थाखाय गिबियावनो। ओ मेवायखौ औवानिफाय दान्ना लाबोनानै। औवानिफाय दान्ना लाबोनानै ज औ बिगुरखौ खुनाय जायो बिगुरखौ खुनानैहाय मोजाङै सुना लानानै बे माबाखौहाय हानाय जायो आरोना नोंथां। बा हानानै। हानानैहाय ओ बेखौ सु सोनो थाखाय जोङो दुंग्रा एबा हासुंफोरावहाय सोनानै दोन्नो हायो आरो। ओ जेरै- ग्लासनि ग्लासनि बयाम आरो लबारनि बयाम बेफोराव प्लास्टिकनि बयाम बेफोरावहाय दोन्नो हायो आरो बेयावहा बार नाङो बार नाङा। जासे औ बार नाङा जासे ओ बेखौ सोनानै दोन्नांगौ आरो अब्लानिया बियो ओ मेवाय गोखै जायो बेख खौहाय आरो मेवायनि हानाय नि मडेलफोरा आरो गुबन गुबन दङ' जेरै ओ म-मेयाखौ फिसा फिसाबो हानानै आसार बानाय जा जायो आरो गिदिर गिदिरबो हानानानै आसार बानायनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेखौ औ ओमफ्राय बेखौ ओ मास मोननैसो उनावनो जानो हायो अब्लाबो बेखौ गोबावसमबो जानो थाखाय थिना दोननायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ थारै दे नोंथाङा जि बुंदों ओ जोङो आसार जेनेब्ला जोङो बेखौ बानायना दोनोब्ला जोङो बिसोर बैफोर मुवा बेसादखौ मोननो थाङियावबो जे बै बैग्रि बै गिरिया जेनेबा जोङो बुंनो थाङोबा मोनसेल' सिजोन ओ गोजांनाय बोथोराव मोनो नङा होमबा नाथाय बैखौ जोङो आ सार बानायना दोनोब्ला मा जोङो बैनि ओ बैनि सम नङाब अब्लाबो जेनेबा जोङो दा गोलोम बोथोर । बैफोरावबो जोङो बाहायनानै जानो हायो नङा होमबा गोबाव सम दोननानै औ । होमबा बैफोरखौ बानायनायावहाय ओ बैफोरो आसारफोरा गाज्रि जायोनि ओ जोङो बेफोराव माबाफोर ओ मिदिसिन बा मुलि माबाफोर बाहायदेरो नामा जाहाथे बै गोबौ थानो थानाय ओ जोङो बे गोबावसिम बाहायनानै जानो हानायनि थाखाय ।
औ मोनसे मोनसे माने मुलियानो होनांसिगोन बेखौ ओ मोनसे माबाखौ होनाय जायो आरो मा होनोमोन बेखौ ओ मा नाममोन आं नामखौ गोसोआव गैला ओ नोंथां नोंथाङा मिथिगोन नामा बे नामखौहाय औ मोनसे औ औ भिनिगार औ औ बेखौहाय होनानै दोननाय जायो आरो ना जेनेबा ओ दुंग्रानि दुंग्रानि सफायाव बेफोरखौहाय फोननानैहाय ओ मारि थेनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां । जाहाथे बियो मुसिया औ
बैफोरो ओइ बानायखांनानै जोङो नोंथाङा जे बुंदों बयाामाव सुानै दोननानै जों बेसेबां सम समनि बा बेसेबां साननि उनावहाय जों बैफोरखौ जेनेबा जानो ज जानो हायो जेनेबा?
बेखौथ' जोङो बिदिनो मास मोननैफोरनि उनावनो जानो हानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ आतसा औ । खायफाया जेनेबा गोखा जानो लुबैनायफ्रा गोखाबो बानायो। खायसेया गोखै जानो लुगैनाया गो खैबो बानायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन सोरबा गोबाब सोरबा गोदै। जाय जेरै जानो गोसो बैफोरबायदि बानायनानै ओ जानो हायो आरोना।
औ आरो औ। आरो बिदिनो गोबां आसारफोर दंबावो नङा होनबा नोंथां जेरै थाइजौ आसार।
औ।
थाइजौ आसारखौबो गिबियाव बानायनो थाखाय जोङो थाइजौखौ हान्ना लाग्रानै ओ बेखौहाय मोजाङै सुनानै माने ओ रुनानै लानाय जायो आरो दसे सम ओमफ्राय रुनानैहाय बेखौ हानाय जायो। हानानैहाय ओइ जे फोराननांगौ जायो आरोना बेखौ ओ सानसेसो बा ओ साननैसो बिदि एसे फोराननाय जायो आरो। ओ ओमफाय औ जेब्ला बियो एसे रानगोन ओ अब्ला बेखौहाय ओ माबा सुनानै लानाय बयामफोरावहाय जेनेबा बेखौ सुनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां बे भिनिगारखौहाय ओ बेयावहाय फोननानै सफायाव फोननानैहाय बेखौ ओ मारिथेनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। आरो औ ओमफाय बेयाव आरो संख्रि मस्ला-मस्लि होनानै बानलु-सानलु होनानै थाव होनानै लोमजासे थाव होनानै बेखौहाय मोजाङै गोरायै बार हाबाजासे मारिनानै दोननाय जायो आरो। ओमफायो बिदिनो बे थाइजौ आसारा जेब्ला गोबाव जागोन ओ बेखौहाय बेखौ बायबो इदिनो मास मोनसे मोननैनि उनावनो जेनेबा ओ आसारनि महरखौ मोननो हायो अब्लाबो बेखौ जोङो ओ एसे गोबाव थानानैसो जानाय जायो मानो होनोब्ला गोबाव जायोबा थाइजौ आसारा गोथावसिन जायो। बेनिखायनो आरो। औ।
दा जोङो आसारखौ बानायनानै दा जानायाव जोंहा माबाफोर देहायारि मुलाम्फा जायो ना जोंनि देहायारि माबाफोर ओ जोंनि ना देहाया खहा जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिथ' खहा जानायखौ नुनो मोना आरोना नोंथां। ओ जेनेबा जोङो - बेखौ औ बेखौ जानानै आसारखौ जानानै जेनेबा ओ बे फिथाइ-सामथाया गैयि समावबो जेनेबा बेखौ जानानै जोङो गो जोननाय मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ।
दा ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओ जों गावल' न'आव जानो बानायनायजों लोगोसे जों बेखौ गोबां बिबांनि बा गोबां बुरजायै बानायोब्ला जों बेफोरखौ माखासे फाननो हानायबो बा बेजों जोङो माखा खासे रांबो आरजिनो हायो, नङा होमबा नोंथां?
औ हायो नोंथां।
औ जोङो नां जों गोबां बुरजा बानायनानै बेखौ जोङो गुबुननो फाननानैबो जोङो रां आरजिनोबो हायो, नङा होमबा?
औ हायो।
जाय माने जोंखौ ओइ थांना थानायाव बा जोंनि जोङो राङा जोंनो मुलाम्फा होगोन।
औ होयो। औ होयो।
औ।
औ बेबायदिनो आथिखालाव गोबां आसार बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनसै आरो बर' आइजोफोरखौ।
नोंगौ।
नो औ बेदरनि आसारखौबो बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओ आरो बिदिनो औ। आरो बिदिनो थाइजौ आसार, ओ गाजर, टमेट' बेफोरनि आसारफोरखौबो बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनो गोबाङानो। आरो औ। ना, जेनेबा नाफोरनिबो आसार एफोरखौबो बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा।
औ।
औ अब्ला नोंथाङा औ।
थारैनो नोंथाङा ओ जि बुंदों जोङो ओ गोबां टाउन सहर बा हाथाइ बाजारफ्राव गोबां रोखोमनि हासार ओ आसारखौ बानायनानै फाननायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दं, नङा होमबा नोंथां? औ।
औ अब्ला नोंथाङा एसे आसारफोरनि बागै ओ एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
आसारनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नोंथां ओ बेनो नों जों सिगां जि रायलायदों नोंथाङा माखासे जि खो बाथ्रा बुंलांदों जोंङो आसारखौ गोबां रोखोमनि बानायनो हायो होननाया। ओ जेरै। बैग्रि आसार। थाइजौ आसार। बायदिसिना। दा नोंथाङा मेवाइनिबो होनदों माखासे जोंङो बेखौ गोखै खालामनानै मा जोंङो बे बेखौ ओंख्रिबो संनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ हायोमोनथ'।
औ। दा होमबा बे समावहाय जोंनि रायलायनायखौ जोंङो बे समावनो दोन्थ'दिनि नामा नोंथां? जोंहा मानो होनबा समा जाबोबाय।
औ जागोन दे नोंथां।
नोंथांजों ओ आसारनि सोमोन्दै रायलायनानै नोंथाङा जि फोरमायदों बै फंनैसो गियानखौ औ आंनो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय नोंथां।
औ औ औ।
दे बिदिबा फिन जोंङो उननि समावहाय सम मोनोब्ला रायलायफिनसिगोन लोगोनि
औ जागोन दे नोंथां। दे ओं।